नोंथाङा खोनादों दा?
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनागोन दा जों मा आइ टपिकनि सायाव सावरायगोन नोंथां।
ओ सावरायजायो नोंथां ओ जों दा अ ओ बर'फोरनि दोरोङारि आयजें आयदानि बादै सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन।
औ नोंथांआनो जागायग्रोदो नामा!
औ औ जागोन दे माने दोरोङारि गियान ओ दामनो मा होनो जानाय लोंनाय मोनना आइजेंफोरा दोरोङारि आयजें आयला होननानै बुङोब्ला माने जों ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माने
दोरोङारि आइजें आयलाफोरखौ बाहायदों मानो होनबा ओ जों बर'फ्रा गोदो गोदाय माने गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय जेनेबा आइजें आयलाफोरखौ संनाय खावनाय बाहायबोदों आरो बेनि अनगायैबो बर'फ्रा आइजें आयलाफोरखौ जेरैबायदि गावनि जिउखुं नांगौ जानायाव ओ दंफांनिफ्राय बानायबोदों आरो बिदिनो औवानिफ्राय बानायबोदों आरो बिदिनो ओ संनाय खावनायाव बाहायबोदों आइजें आयलाफोरखौ ओरैबायदि ना हमनायावबो जेरै औवाजों बानायनाय माखासे सेन जेखाइ खबाइ आ बैफोरखौ बाहायबोदों आरो बिदिनो दंफांजोंबो माने माखासे जोंनि हाबानि नेमखान्थियाव माने दोरोङारि ओ सुबुंफोरा माखासे
औ नोंथां।
आइजें आयला बो बाहायबोदों जेरैबादि हाथा सुनियाव हाथाखौ ओ अनला ओंख्रि होनो थाखाय बे हाथाखौबो जों माने गाम्बारि दंफां फांजों बानायनाय जादों आर बै माने हा थायाव जेबो माने ओ लहा लहि जेबो गाजोल सुजोल जेबो माने थादेरा लासे बेखौ माने गथायैनो बानायनाय जायो मानो होनबा ओ हाथायाव जेबो गाजोल गुजोल जेबो दोनाय जाया। आरो बेजों लोगोसे बर'फ्रा मा होनो खादौ बाहायबोदों माने बैफोर खादौफोराबो माने ओंखाम एरखावनाय बा माबा मोनसे खामानियाव होबोदों। आरो बेफोरजों लोगोसे बर'फ्रा जेखाय खबायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो रोंखाबोनाय। मानो होनबा बर'फ्रा बैफोरखौ माने रोंखा राखा हाबागा जाखाबोनाय बर' जों माने सुबुंफ्रा गोदो गोदाय आबौ आबौफोरनिफ्रायनो आरो बैफोरखौ जों माने ना हमनायाव बाहायबोयो आरो सानदांगा जेखाय खबाय खौबो माने ओह ना हमनायाव बाहायबोयो माने सानदांगाफोरखौ जोङो ना गोरान फोराननाय बबेबा माने बेदर लाबोनाय बेफोराव बाहायबोयो। आरो संग्राय बे संग्रायखौबो जोङो माने माइ माइ माइ जावनो बा माइरं जावनो बासिनो बैफोरखौ ओ बाहाय माने बुस्थुखौ बाहायनो थाखाय बाहायबोदों आरो ना। दा आं बेखिनियानो दा नोंथांनिफ्राय आं माने माखासे बुस्थुखौ मिथिनो लुबैदों।
ओह। नोंथां-नोंथाङा लायरायजाबावगोन नोंथां मानोना जोंहा सासेयावहाय बा मिनिट दै लायरायो नोंथां।
अ' अ' जागोन दे जेबो उसुबिदा गैया। उम मानो होनबा जों बर'फ्रा बैफोर खौ माने गोदो गोदाय बाहायबोदों नालाय आरो बे खौ जों माने दासिमबो जोंनि बर' समाजफोराव बाहायबोबाय थायो आरो मानो होनबा माने बाहायफैदोंब्लाबो माने जों बर' मानसिफोरा माने बोफोरखौ माने बाहायनो बानायनाय माने आखाइजों बानायनाय हुदाया गोमालांबाय मानो होमबा गोबां खमसेै माने जोंनि गामि ओनसोल बा समाजाव बैफोरखौ नुनो मोनदिया मानो होन बा गुबैयै जोंनि दोरोङारि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबैमोना बैफोरखौ माने गावनि नांनायखौ जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै आखाइजोंनो दिहुननानै ओ माने बैफोरफोरखौ खामानियाव बाहायोमोन आरो गुबैयै आबौ आबैमोनासो बांसिनै बै फोर खामानिखौ ओ मा होनो आखाइजों दाननानै बा बानायोमोन नाथाय दानि जोंनि माने समाज बा ओनसोलफोराव बैफोरखौ बिराद खम नुसै आरो माने बैफोर गोमालांबाय होननाय बायदियानो मानो होनबा बेलेग माने गुबुन मा सिफ्रासो बेफोरखौ दानलाबायनायखौ नुनाय जायो दानि मुगायाव आरोना
नोंगौ नोंथां।
आरो बेजों लोगोसे जोङो माने आखाइजोंनो बायदि रोखोमनि ओ औवाजोंनो ओ माखासे साजायनोबो हायो माने टेबोल बैफोरखौ माने जों आखाइजोंनो बानायनानै लानो हायो। बेजों लोगोसे दंफांनिफ्रायबो माखासे जों ओ आइजें आयला बानायनो हायो ओ बिनो खामफ्लाय बिदिनो माने ओरै जग्रा आरो न'फोर खौबो जों बानायनानै लानो हायो।
नोंगौ नोंथां।
दाथ' आं बेखिनिखौनो बुंबाय।
औ नोंथां। नोंथां ओ नोंथाङा जेखिनि बुंदों औ औ गासिबो। मोजाङानो नोंथां आरो जोंनि बरनि अ आइजें आइला होननानै बुङोब्ला जोंहा। बरफोरा गोबां ओ
जेरै जोंनि आबाद मावनायनिफ्राय लानानै ओंखाम संनाय बा। जोंनि उन्दुनायसिमहालागै गासिखौबो जोंहा गोदो गोदाय। गावनो बानायनानै लायोमोन जेरै गोदोनि मुगायावथ जोंहा। ओ-माबा बिदि दानि बायदि। फालं सालं बेफोरबायदि माखासे दामि दामि। बेफोरबायदि बानायनानै लानाय जायामोन जोंनि ओन लुनो थाखाय जोंहा ओ-दंफांजोंनो बानायनानै जोंनि उन्दुग्रा सखिफोरखौ ओ-सिमपोलैनो बानायनानै लायोमोन आरो बेवहाय मानि बा ओ-बांद्राय दिडजाइन थिजाइन खालामनाय जायामोन। आरो बै जोंनि दंफांजों बानायनाय सौखिखौ जोंहा सेलेखा दंफांफोरजों बानायोब्ला माने जोबोद मोजाङैनो थायो आरो बे सौखिया गुन अरा होननानै गोदोनि समावहाय सेलेखा दंफांनि सौखिखौ बांसिन बानायनाय जायोमोन आरो। दं आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें आइला होननानै बुङोबा जोंहा बां ओ-बांसिनानो जेनबा सोबावनो जोंहा दंफांफोरखौनो गासैयावबो सोबावनो दंफांफोरखौनो बाहायनाय जादोंमोन दंफां आरो ओ औवा बेफोरखौनो लानानै जोंहा बाहायनाय जादोंमोन जेरै संग्राय सानद्रिखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ बानायो बानायो
औ नोंथां आरो दं जोंहा दंबावो आबाद मावनायाव बाहायग्रा बै माइ माइ मारा होनायाव एरखोग्रा हिसाबै बै माबाखौ सुकेन बेखौ बाहायो नोंथां आरो जोंहा बे हाग्रा हाग्रा एवनाय समावहाय मोनसे बे आगजु बाहायनाय जायो बेखौहाय हायखंसि होननानै बुंनाय जायो। नङा होमबा नोंथां ओम बे खौहाय जोंहा हाग्राफोरखौहाय एरनानै मोजाङै ओ-एवनो हानाय बायदियै जोंहा बे हायखं सिखौ बाहायनाय जायो नोंथां। आरोबाव जोंहा दंबावो नोंथां ओ-माइ बाननाय ओ-जोंहा माइखौहाय हाखांनानै जेब्ला न दुब्लिनिफ्राय नसिम लाबोगोन ओ-बे समावहाय जोंहा बावखा नामनि मोनसे आगजु बाहायनाय जायो नोंथां बे बावखाखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो बे बाव खाया माबायदि जायो होनबा बेवहा बेहा फारनैथिंबो एसे गोफार गो फार जायो नोंथां। औ आरोबाव जोंहा दंबावो मै मैखौ जोंहा हालेवनायाव हाथर हाथरखफोरखौहाय सिफ्रुनाय बा हाखौ समान खालामनाय बेवहाय बाहायनाय जायो नोंथां आरोबाव जोंहा दंबावो खि थांगोन जिहेथु जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जुनार फिसिनानै जाबोदों हिसाबै जोंहा थांगोनखौ बै मोसौव बा बोरमानि बे खुन्थियाफोरखौ जेब्ला बिसोरखौ गांसो लानो गांसो जाहोनो लानानै थांनाय जायो। अब्ला बेखौहाय दोनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन आरो जोंहा दंबावोखि नांगोल नांगोलखौ जोंहा हालेवनायाव बाहायनाय जायो। आरो बे नां गोलखौ जोंहा दंफांजोंनो बानायनाय जायो ओ। उम ओमफ्राय बिनि गेजेरावलसे एसे लहा होनाय जायो नोंथां। आरो माबा बेनिनो दंबावो जोंहा जुंगाल बे हालेवनायाव मोसौ मानैनि गोदोनायाव जुंगालखौ होग्रोनानैसो बिनि सायावहाय नांगोलखौ जोंहा फोनांजोबनाय जायो नङा होमबा नोंथां? फोनांजोबनानै होनाय जायो। औ बिदिनो जोंहा दंबावो नोंथां दाहा दारहाखौव बो जोंहा औवाजों हेबनाय जायो। जायखौ जों माइ लामनाय राव बाहायनो हायो आरो ओमफ्राय मोनसे जोंहा ना बेदर फोराननो थाखाय सिथ्लायाव मोनसे माबा गायनानै औवाखौहाय दान ससे दान खावनानै मोनसे गुवार माबा होनानै सिप्लेयाव गायनानै दोननाय जाबावो नों नोंथां बेखौहाय जोंहा जांख्ला जोंनि जायगायावहाय जांख्ला होननानै बुंनाय जायो नोंथां। आरो बेवहायनो जों ना बेदर फोराननाय मानाय होमबा जोंहा बे जांख्लायावनो फोराननाय जायो आरो बिदिनो मालाबा मैगं संखांनानै दैखौहाय सर' होनोबा जोंहा बेवखौहायनो सर' होनाय होनानै सर' होनाय जायो।
नंगोव
औ नोंथां आरोबाव जोंहा दंबावो जोंहा दालि खाथा सागंबो होनो बेखौहाय बे बेखौबो जों औवाजों बानायनाय जायो बे बेखौहाय ओंख्रि संनायफ्राव ओंख्रि सानो थाखाय औ जोंनियाव दालि खाथा होनओ नोंथां।
आतसा आतसा जायगा लायै जायगा।
औ जायगा लायो जायगा नोंथां। ओमफ्राय सागंबो होनो ना नोंसिनि जायगायाव। बे बेखौहाय ओंख्रि सानायाव बाहायनाय जायो नोंथां।
औ औ
आरो जोंहा बिदिनो गोबां आगजु बाहायबावनाय जायो आरो जायखौ जोंङो दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौबो जोंङो मिथिंगायाव मोननाय दंफांफोरनिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायोमोन नोंथां दा औ दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नंङा होमबा?
औ जागोन दे जागोन अ।
औ नोंथां नोंजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों थाङा जे जोबोद मोजाङै ओ नोंथांखौ उननि समफोरावहाय लायरायनो मोनफिनबावगोन होननानै मिजिंथिबाय नों
अ अ अ गोजोननाय थाबाय दे ओं
ओहो दा होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां गोजोन गोजोनथो गोजोनथों नोंथां थां गोजोन्थों औ